औ नोंथां
हालौ
औ हेलौ नोंथां
नोंथाङा खोना हादोंना?
औ खोनागासिनो नोंथां
नोंथांङा दा मा खालामनानै दंङ?
आंङो नै ओरैनो दंथयो।
हेलौ
औ खोनादोंना? औ खोनागासिनोमोन नोंथाङा खोनानो मोना
आंनि आवाजखौ खोनाहैनो हादोंना नोंथाङा?
खोनादों खोनादों
आंनियाव फैयाखै नोंथांनि आवाजाव अननानै ओ मबाइलखौ ओ नोंनि खुगा खाथियाव लायोबा साबसिनै फैयो आवाजा खोनाहैदोंब्ला नोंथाङा बेखौ फल खालामनो हागोन
खोनागासिनो आङो
एसे फैनांदोंमोन
अ अ ओमफ्राय औ खोनागासिनो
माथो आवाजा नो फैयासै भाइ। हेलौ नोंथां